हेल'
औ औ खोनोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों दा
अ नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनायदोंमोन जों दा न'खरनि बागै बे आरो
औ
आगोलनिफ्राय दा जोंनि न'खरफोरा माबायदि सोलिगासिनो माबायदि आ जागासिनो
औ नोंथाङा माने आथिखालनि न'खर आपडेटनि बागै मिथिनो लुगैदों आरो ना औ औ बिदिब्लाथ' सिगाङावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय
औ
बेनिफ्राय आं दा बुंनोसै जोंहा न'खर आपडेट होननानै बुङोबा गोदोनि सोलिनाय न'खरा आरो जोंनि दानि सोलिनाय न'खरा गोबां फाराग जों नुनो मोनो दा बेवहाय औ जों गोदो गोदायहाय जेरैहाय हाल खदालजों सोलिनानै जाबोनाय जिथु जोंहा रांनि थासारियावबो जों गोदो गोदाय एसे गोबां जौगानाय नङामोन दा थिग बेबादिनो दिनैनि बेलायाव जों गोदान आदबजों जिथु मावनाय दांनाय बायदि हाबाफारि आरो गोबां जोंहा टेक्नलजिनि गेजेरजोंबो ओ न'खरखौ दालांनायखौ जों नुदों दा थिक बेबादिनो ओ गोदोनि न'खर दानाय होनना बुंब्लाथ' जोंहा गोदो आबै आबौमोननि समाव बेबायदिनो हालेवना जानाय गायनाय फुनाय बेबायदिनो औ। सोरनावबा मावनाय दांनाय जानाय बेबायदिनो ज'-ज' जाजाय। मावनानैसो जायोमोन ओ गोदोनि दिनयावथ' बांसिनै जों। मिथिना मोननाय बायदियाव ओ बेनिफ्राय बेजों बेनिफ्राय बिसानाव। बेबादि औ सावरि महरै मावलाय रांखान्थिनि बेलायावबो। ओ बारा एसेबां जौ। बानाय नङामोन औ नंगौ दा थिग बेबायदिनो गोद दोनि बेलायाव होनना बुङोबा जों दाउ अमा बेबायदि फिसिनायबोथ'। दङमोन। बेफोर औ। दाउ अमा फिसियोब्लाबो माने गोदोनि दिनाव। बेखौ। बांसिनै माने बेबादि दिनैनि बिजनेस महराव बेखौ लानाय जायामोन औ बे खौ ओ गावसोरदोंनो गावसोर माने गोदोनि दिनाव जालायनाय ओ‌ बेबादिनो आलासि‌ सि फैबा जानाय बेबायाददि महराव बांसिन लायोमोन। दा थिग बेबाद दिनो दिनैनि बेलायाव होनना बुङोबाथ' जों जों दिनैनि बेलायाव जा मावो। जा दाङो बा जा मोनसे जों जुनार‌ फिसियो बेफोर गासैबो दिनै बेलायाव बिजनेसनि बेलायाव मावलाङो औ जायनि जाहोनाव दिनैनि नि सोलिनाय आरो गोदोनि सोलिनाया गोबां फाराग जों नुनो मोनो आ‌ दा बेनिफ्राय आं नों थांनाव बेखौ सोंनो सानोजे ओ नोंथांनि। ओ गामिथिंजोंहाय दानि समाव ओ माबोरै बांसिनै माजों सोनारनानै न'खरखौ सोलिदो जेरै आबादजों बा बायदिसिना बेबादि बिजनेस लामाजों
औ
बेबायदि ओ सोलोंथाइ मुगायाव आगान होनानै माबे रोखोमनि बांसिन नोंथांनि जायगायाव ओ सोनारनायखौ नुदो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनावथ' दा बिदिनो समान समानानो बुंनो हायो सोलोंथाइजोंबो जेनबा साख्रि बाख्रि मावनानैबो नखर बेंबोदों आरो बिजनेस मावना नै बो नखर बेंबोनाय नुदों जेरै हाखर फिसारि खालामनानै आरो‌ ओ आबाद मावनानैबो जानायखौ नुनो मोनदों। मावनानैबो नखर सोलिबो‌ गासिनो दङ'
औ औ
आरो दाउ अमा, जिब जुनार बेफोरखौ फिसिनानैबो ओ नखर सोलिबोगासिनो दङ आरो गथ जेनेबा गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होबोगासिनो दोङो आरो बेफोरजोंनो
औ औ
आरो न'खर गंसे बुंनो थाङोब्लाथ जोङो ओ थानो थाखाय न गंसे नांगौ
औ नांगौ जायो
खौ आगोलनि दिनाव जेनेबा थोरि बारि थोरिफोरजों लुनाय जायोमोन औवा थुरिजों दानि दिनावथ आरो थिं इ था, सिमिट, बालाजों लुनाय जायो आरो
औ
बेबायदि नुनो मोनो आरो नखर गंसे सोलिनो थाखाय जोंनो ओंखाम संनो थाखाय ओ खान्था नांगौ ओंखाम संग्रा
औ
आरो ओ ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो साराय बायदिसिना नांगौ आरो
औ गोबां आइजें आलानि
आइजें आइजें आइला नि गोनांथि जायो बिदिनो मैगं सुनाय ओ जेनेबा माइरं सुनायनि आगजुफोरखौ नांगौ जायो आरो जोंनो
औ नोंगौ
बिदिनो जोंनावथ' नखर सलिनो थाखाय खायसेफोरा गावबा गावनि नांगौखौ मावनानै लायो आरो जेरै ओ न खराव थाव नांगौ जायो जानाय जानाय थाव गुबै बेफोरखौ जोङो बेसर लानाय नुनो मोनो खायसेफोरखो आरो हाइजेंफोरखौबो जेनेबा न'आवनो गायनानै लाखाना दोनखायो। आरो हालदैफोर खौबो गायनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो गावनो नांगौखिनिखौ आरो जेनेबा सामब्रामफोरखौबो न' खरावनो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो।
औ
गावनो नांगौ बुस्टु खौ बुथुमनानै लानाय नुनो मोनो आरो आबादारि न'खरफोराव उम‌
मानो होनबा जोंना आबादजोंनो बांसिनै सो सोनारनाय बेखायनो ओ जों नांगौखौ गावबा गाव आबादजोंनो बांसिन बुथुमना लानायखौ नुयो आरो नोंथां औ।
आरो माइरंखौबोथ' जोङो आबाद मावखायो नालाय माइनि आबाद औ बिखौबो बुथुमनानै दोनखायो जोङो। बोसोर जानो थाखाय
औ जोंनाथ' गाहाय आबाद होनना बुङोबा माइानो जोंनाव गाहाय आबाद बेखायनो जों जानाय आदारखौ गावबा गावनो बुथुमनानै गोदोनिफ्रायनोथ' बेखौ जोङो गावबाागाव बुथुमना लायो आरो दिनैनि दिनावबोथ' जों गायनाय फुनाया जोंहाजोबाखै। बेखौ औ दाउ दाबो बे नेमखान्थिया दोङो दाबो।
औ औ आरो खायसेखौ नुनो मोनदों गय गय बागान बानायनानैबो न'खर सोलिगासिनो थानाय नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ।
गय आबाद आरो फिसारि हाखर न'खर माबाना जावना दोननाय ना फिसिनाय आरो अमानि अमा फारम बेफोरखौ खुलिनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नोंगौ दा नोंथांनाव आं सोंनो सानदों जे नोंथांनि खरफोरावबा नोंथांनि साखाथियाव बेबिनो फार्म हिसाबै हिसाबै मा मा फाराम दं जेरैहाय अमा बोरमा दाउ
औ दङ अमानि दङ बोरमानि दङ आरो नानि फिसारि हाखर दङ आरो ना फिसिनाय बेफोरखौबो नुनो मोनदों
ना फिसिनाय एबा अमा दाउ लानाया नोंथांनि न'आव दं नामा
औ दङ जोंहानि न'आव बो हाखर दङ' गोबाङैनो आरो अमाबो दङ'।
दा नोंथाङा बे फिसारिनिफ्राय न'खर सोलिनायाव माबायि हे हेफाजाब मोनदो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
फोरमायनो हागोन नोंथां जेनेबा जोङो नाखौ फिसियो फिसिनानै देरोब्ला जोंङो बेखौ बायकारि नङाब्ला न'आवनो जेनेबा सारनानै हमनानै फानहैनो हायो आरो औ। फालिनानै नांगौ मुवाखौ जोङो लाबोनो हायो।
औ। दा बेनिफ्राय औ नोंथांनाव नोंथांमोननाव अमा बायदि दाव बेफोरबोथ' दङ' जानांगौ।
औ दङ'।
बेफोरनिफ्राय जों ओ माबायदिहै ओ रां आरजिनो हायोबा जोंखौ न'खर दानायाव माबायदि हेफाजाब होनो हायो बे दाउ अमानि राङा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन बेखौ जोङो जो ओ न'खराव फियोब्ला जोङो बेखौ फाननानै ओ न'खराव थाव संख्रि जेनेबा फिसाफोरनो फरायनो गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ बायनानै होनो हायो आरो।
औ औ। बे दाउ अमा लानायनि फैसा रांजोंनो
औ रांजोंनो न'खरखौ स सामलायलांनो हायो।
औ।
नोंथांमोननि जायगायाव दा माबायदि सोलिगासिनो?
औ नोंथां औ नों थाङा बुंनाय बायदि जोंनावबो बेयाव ए गासै गासैबो माने समान बिबांनि जानानै दङ' जेरैहाय ओ बिजनेस लायेइनावबो दङ'। ओ सोलोंथाइ लाइन दोङो आरो जोंहा बेयाव बेहाय आबादजों सोनारनायानो गोबां बांसिन दङो होननानैबो बुंजायो औ जेरै जोंहा खायसेया बेबायदिनो गोरान एबा उफ्रा आबादजों सोनारो जेरै पथल गायनाय। जिंखा बेफोर बायदि बायदिजों सोनारो आरो नैे नैबे दाथ' दैज्लां बोथोर जेब्ला बेयावबो जोंहा गोबां गायनाय फुनाय सम बे गायनाय फुनायजोंबो खायसेया नखरखौ सोनारो दा थिग बेबादिनो। ओ जोंनि नैबे ओनसोलाव न'खर सोलिनायनि बेलायाव दा जोंथ' गोदोनि बायदि थोरिनि न'खौ जों दानिया नुखाालानो ओ औ दा जोङो थिंनि न' बांसिन नुयो आरो लासै लासैनो नैे बे ओनसोलावबो इथाजों लुनाय न' ओ गाब गोनां न' बेयो लासै लासै जाबोनो हमदों बेनिफ्राय जोंहा लामानि थासारि बायदिफोराबो लासै लासै जाबोनो हमदों दा थिग बेबादिनो ओ जोङा जोंनि नैबेयाव न'खर न'खर सोलिनायाव ओ जेरैहाय सोलोंथाइजों ओ लोब्बा लाखिनाय जिथु साख्रि बे जब बे एसे खमखौ जों नुनो मोनो दा बांसिनानो जेरै जोंहा बिजनेसआव सो थानाय दोङो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दाउ, अमा लानानै सोलिलांनाय आरो बेबायदिनो आबादजों सोलिलांनाय बांसिन दङो आरो नोंथां औ नोंथां दाथ' जोंहा समाब जाबाय नों
अ समा जानानै फैबाय।
नोंथांनिफ्राय जितु बेबायदि न'खर सोलिनायाव नांगौ जानाय एबा रांखान्थियाव हेफाजाब मोननायनि बागै गोबां खोथा मिथिनानै ओ गोजोननाय मोनदों।
आंबो गोजोननाय मोनबाय।
थांजों उनाव सावरायफिननो मोनगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथांजों बेखिनियाव लाखि थनोसै।